खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों दे नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय दे नोंथां
गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामायखौ बावहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय
नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ नोंथां सावराय सावरायजागोन दे नोंथां सावरायजागोन
ओडो जे जोंनाव जे दै बे दैनि बिफावा जोंनियाव माबायदि बाहागो लायो बेनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां
औ सावरायजागोन दे नोंथां आं ओरैनोसो दंखायो सावरायनो हागोन दे नोंथां
औ नोंथां दै बुङोब्ला जोंहा मा जोङो दैखौ जोंनि जिउआव साफ्रोमनोबो बा सानफ्रोमबो जोंनो जिउआव नांगौ आरो नोंथां दै गैयाब्लानो जों हा थांना थानो हानाया बे दै मा जों सुबुं माहारिनि थाखायल' नङा बुहुमाव थांनाय गासै गासैबो जिउ गोनां जिरादफोरनोनो जोंनो गोनांथि जायो आरो नोंथां बा जिब जिबिफोरानो जेरैहाय जोङो दैखौ मोव मोव बाहायो होनोब्ला जोङो लोंनायाव दुगैनायाव सि जोम सुनायाव ओंखाम ओंख्रि संनाय बा हास बरथन सुनाय बायदि रोखोम जेरावबो जोङो दैखौ बाहायनाय जायो जेरै आबाद मावनायफोरावबो जों बाहायनाय जायो आरोना नोंथां जोङो दैखौ माबोरैहाय मोनो होनना बुङोब्ला जोङो गुबैयै जोङो दैखौ अखा हादैनिफ्राय मोनो दैमा दैसानिफ्राय मोनो बा दैमा दैसाया मानिफ्राय बोहैयो होनोब्ला गिबियावनो दैमा दैसाया फुंखा जे हासिंनिफ्राय दैया फुंखानिफ्राय ओंखारबोयो आरोना नोंथां बे हासि सिङाव दैया माबोरै जमा जायो होनोब्ला जों गिबियावनो नैबेखौ बुंनो हागोन दि ओ दैमा दैसा लैथो लैथोमाफोरनिफ्राय मा साना बिदुंजों बियो खफ' जानानैहाय गोजौ फारसे दावखोलाङो बे गोजौ फारसे दावखालांनायानो जोंहा मा जोमैफोराव जमा जानानै अखा हायो बे अखा हानायनिफ्रायनो बे दैया जोंनि बुहुमाव गोग्लैफैनानै बे बुहुमनिफ्रायनो आरो हा सिङाव माखासे मानि हाया दैया हाबलाङो बेनिफ्रायनो जोङो दैखौ मोनो आरोना नोंथां
औ
जोंहा जोङो बुहुमाव बुंनो थाङोब्ला स्निजिसे जौखोन्दोआनो बुहुमनि दै बाहागोआ जों बुंफबनाय आरो नोंथां बिदिनो नैजिस्नि जौखोन्दोआसो हा बाहागोजों बुंफबनाय ओ थिग बेबायदिनो जोंहा ओम अ नै जिगु बाहागोआ थिग बेबायदिनो जोंहा मा बुंनो थाङोब्ला ओ दैया बा जौसे जौखोन्दो दङब्ला बुहुमाव बेनो थाम जौखोन्दोआल' जोंनि थाखाय गोग्गो दैबा जोंजों लोंजाग्रा बाहायजाग्रा दै आरो नोंथां बिदिनो गुजिस्नि जौखोन्दो दैया मा ओ जोंनिया गो मोजां नङा बा गोबाब दै आरो जाय दैया जोंहा लैथो लैथोमा बायदिसिनायाव गोग्लैनानै दं जाय दैया गोबाब जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा बा जिब जुनारफोरा लोंनो हानाय नङा आरो ना बे दैखौहाय
औ
ओ थिग बेबादिनो जोंहा मा दैखौ बा अखाखौ जोङो जोंनो मा खालामो नांगौ रोखोमै बाहायहोनो बा बाहायनायाव मा आदाब बा आदबफोरखौ जों बाहायनांगौ होनना बुङोब्ला जेरैहाय जोङो दैखौ संरैखा खालामनांगौ होनोब्लाथाय जोङो मोखां सुयोब्ला दुगैयो अब्ला जोङो नांगौनिख्रुइ बांसिन दैखौ गारनो नाङा आरोना नोंथां जेब्ला नोंथाङा बाहाया अब्लाथाय बे दैनि नल बा बेफोरखौ जोङो बन्द' खालामना दोननांगौ नङबा जोंहा मेसिन बा मटर सालायो दैखौ दिहुननो थाखाय बेफोरखौ बन्द' खालामनानै दोननो नांगौ आरो जोङो दैखौ लोंनो थाखाय मा मा आदब दिहुनो होनोब्ला जोंहा लान्दो बा दैखर जावनाय दंखलजों माबा माबानाय दिहुननाय बिदिनो बरिं बहायनानै दिहुननाय बेफोरबायदि आदबजों जों दैखौ दिहुननानै जों नांगौ जानाय दैखौ जों सुफुङो आरो नोंथां
औ
थिग बेबायदिनो दैखौ हमथाना लाखिनायाव बिफां लाइफाङा जोबोद गोहोम गोनां हाबा मावो जेरैहाय दैखौ हमथाना लाखिनो थाखाय जोंङो बिफां लाइफां गायनो नांगौ आरोना नोंथां
औ नंगौ
जेरै बुंनो थाङोब्ला बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंहा बुहुमाव अखाबो हानाय नङा आरोना नोंथां आरो बिफां लाइफाङा माखासे बिफां लाइफांनि रोदा दैखौ हमथानानै लाखियो जायनि गेजेरजों जोंहा दैया दासिमबो मोजाङै दङ आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला गोबां जायगायावनो दैनि बिबाङा जोबोर खम जायनि थाखाय बिसोरनि दैनि आंखाल बा जेंनाखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ
आरो जोंहा गोबां बिबाङै जोंहा मा दै गेब्रेंनायखौबो जों नुनो मोन्दों बिदि गोब्रैनाया मानि थाखाय जायो होनना बुङोब्ला जे जोङो माखासे दारिमिनसालिनिफ्राय दारिमिनसालियाव मुवा बुस्थु दिहुननायनिफ्राय नांगौ जानाय बा गाज्रि जानाय दैखौ जोङो मा दैमा दैसाफोराव गारहरदो जाय दैमा दैसाफोराव गारहदब्ला दैमा दैसायाव थानाय जिब जुनार बा जिबिफोरजों लोगोसे जेरै ना खांख्राइ बायदिसिनाजों लोगोसे जोंहा मा जायो दैयाबो गेब्रेंफायो बा बै जि जिबिफोराबो थैलांफायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा आबाद फोथाराव रासायनारि हासार मुलि बाहायनायाबो बे दै गेब्रेंनायाव मैखोमै बाहागो लायो आरो बिदिनो जिब जुनारनि थैनाय देहा बेफोरखौ दैयाव गारहरदेरब्ला दैयाव गुबुंले जायो बा मैला जायो आरोहाय जोंहा बायदि रोखोमनि प्लास्टिक बा जाबोर जाथोरफोरखौ जोङो दैयाव गारहरब्ला दैया मोनामनाय जायो जाय मोनामनायनि जाहोनाव जोङो बेनि साखाथि फाखाथि थांनो हायैबो जानो हागौ आरो नोंथां बिदिनो जोंहा दैखौ संरैखा खालामनो थाखाय मा खालामनो हायो जोङो अखानि दैखौ दोनथुमनो हायो आरो माखासे फुख्रिफोर बा जाम्फैफोर जावनानै जोङो बेखौ दोनथुमनो हायो आरो
औ
बिब्दिनो जोङो दैनि संरैखाखौ खालामनो हायो आरो जोंहा मोनसे सम जायो जाय समाव जोंहा मा मेसें बोथोर बे मेसें बोथोराव जोंहा दैनि बिबाङा जोबोर खम जायो गोजौ बाहागो जेरै हाजो बाहागोफोरावनो जोङो बुंनो थाङोब्ला हाजो बाहागोआव थानाय जिब जुनारफोराबोथ' दै लोंनानै थायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
जेब्ला अखा हाया अब्लाथाय बिसोरनि थाखाय दैनि गोनांथि जायो बेनि थाखाय जोङो बे हाजोफोराव थांनानै मा फुख्रिफोर जावनानै दोनोबा दैखौ दोनथुमनो हायोब्ला बिसोरो बै फुख्रि दैखौनो लोंनो हागोन आरो नोंथां
औ
थिग आं नोंथांनिसिम दैफोरनि सोमोन्दै जे फोरमायथिनाय बे फोरमायथिनाया बेखिनियानोमोन नोंथां नोंथाङाबो आंनो जोंनि आबहावानि माखासे थादेरसाफोरनि सोमोन्दै फोरमायथिनो हागोन नामा जेरैहाय बिफां लाइफांफोर बायदिसिनाफोरनि सायाव
औ नोंथां नोंथाङा जे दैनि बागै गुवारै आंनो फोरमायना होबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय दा आं ओ जोंनो जोंनि थांना थानायाव नांथारगौ बा बिफां लाइफांनि सोमोन्दै आं नोंथांनो एसे गुवारै फोरमायनो सानदों आरो दा बिफां लाइफाङा जोंनो गिबियावनो मानसिनो बा जोंनि जेसेबां बुहुमाव थांनानै थानाय जिब जुनार जिबसाफोर दङ बेफोरनो गासैखौनोबो बिफां बिफांनि गोनां जायो जेरैहाय जोङो अक्सिजेन लायो आरो कार्बन डाइ अक्साइड हगारो बेखौ जे बिफाङा बोनानै लायो आरो अक्सिजेनखौ हगारो बेबायदिनो जोंहा गासैबो जिबियानो बेबायदि अक्सिजेनखौ लायो बेबायदिनो बुंनो थाङोबा जोंहा बेनि अनगायैबो गोदोनि दिनाव जोंहा बिफां लाइफां गैयाब्लानो जोङो थांनानै थानो हानाय नङामोन होनब्लाबो गाज्रि जानाय नङा मानो होनोब्ला बिफां लाइफांजोंसो जों सोनारनानै थायोमोन गोदो गोदोनि दिनाव जोङो गुबुन पालास पालासटिक लहा बेफोरबायदि थिं पाट बेफोरबायदि बायामोन जोङो गोदोनि दिनाव थोरि थोरिनि न' बेबायदिनो औवा बेबायदि न' खालामनानै थायोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव सो जोङो इ फिथा बा बेबायदिनो थिं पाट प्लास्टिक बेफोरबायदि दिहुननानै जोङो न' बानायनानै थायो नाथाय गोदोनि दिनाव जों बेफोरबायदि खालामनानै थायामोन आरो गोदोनि दिनाव जोङो बिफां लाइफां बेबायदिनो
औवा बायदिसिनाजोंनो जोङो न'खौ बानायनानै थायोमोन नाथाय दा जोंहा बिफां लाइफां खौ एसे खम बाहायो आरो दा नाथाय जोंहा बिफां लाइफांखौ दानस्रांनाया बाराद्राय जाबाय नाथाय जोङो बेफोरबायदि दानस्रांनायनि जाहोनाव जोंहा गोबां खहा जादों जेरैहाय जोङो न' बां लुनो थाखाय बिल्डिं बाय बिसिना लुनो थाखाय जोङो गोबां बिफां लाइफांखौ ओ दानफायनांगौ जायो बेखौ दानफायनानै जोङो इथानि न' बायदिसिना लुनानै जोङो लायो बेबायदियाव जोंहा बिफां लाइफाङा जोबस्रांलांगासिनो दङ बेबायदि जोबस्रां लां लांनायनि जाहोनाव जोंहा गोबां जोंनि आबहावाफोरा गाज्रि जालांगासिनो जोंनि बारमण्डला जि ओ बिस गोनां जालांगासिनो बेखौ जोङो ओम गोबां होबथानायनि गोनांथि जानानै फैदों दानि जुगाव ओ दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ बिफां गैयाब्लानो जेबो गैया होननानै बुंनो हायो दा जोङो जों बाहायनाय जों जिरायनाय जेरैहाय सियारखौबो जों गोदोनि दिनाव लबरनि बाहायामोन बेयो दंफां बा रायदों बा ओ बेबायदिनो औवा बायदिसिनानि बानायना लायोमोन जों जेरैहाय गोदो फांखा बा मोब्लिबनि फांखा बेफोरबायदि बाहायामोन नाथाय जों बेखौ बाहायो ओ गय गय बि ओ गांखंनि बा गय दुनायखंनि जोङो गिसिब बेबायदिनो जोङो औवानि गिसिब बानायनानै बा हेबनानै जों लायोमोन बेबायदिनो जों गोबां मिथिंगानि बिफां लाइफांजों जोंहा ओ थोंजोङै सोमोन्दो दंमोन आरो नाथाय दानि जुगाव जोङो ओ गोबां ओ सेवनो रोङै प्लास्टिक बायदिसिना बाहायनायनि जाउनाव जोंहा जोंनि बे आबहावाजों लोगोसे बिफां लाइफाङाबो जोबोद खहा जालांगासिनो जेरैहाय जों ओ बिफां लाइफां रज'नो थाखाय मोजां ओ हासार गोनां जायगा नांगौ बैफोर हासार गोनां गैयाब्ला जोंहा ओ बिफां फांसे रज'नो थाखाय बा फांसे देरनो था बिफां फांसेया देरनो थाखाय मोजां हासार मोनाब्लाथाय बेयो मोजां देरनो हाया आरो बिनि थाखायनो दा दानि मुगायाव जोङो ओ प्लास्टिक बायदिसिना गारनायनि जाउनाव जोंहा फांसे बिफां रज'नाबो खस्थ' बा रज'नो हायि जालांबाय आरो दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा गामियावथ' गोबां दासिमबो बिफां लाइफां दङ नाथाय बुंनो थाङोब्ला जोङो टाउन एरियायाव दा फांसे फांसे फांनैल' बेफोरबायदि बिफां नुयो दा बुंनो थाङोबा जेरैहाय दाउ बेबायदिनो जिब जुनार थानो थाखायबो टाउन बा टाउन जायगाफोराव जोङो जायगा मोनिखौ नुनो मोनो जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोबा दाउ मासेया बासा लानो बा बासा बोनो बा फिसा एरहोनो थाखाय बिसोरनो बासाबोनो जायगा नांगौ दा बिसोरनि जायगाया जाहैबाय बिफां लाइफां दा जुदि बिफोर बिफां लाइफां जुदि गैयाब्ला बिसोरो बहा बासा लानो बेनि थाखायनो जोङो ओ बिसोरनो बिफां लाइफांनि ओ गोनांथिखौ सुफुंनांगोन जेरैहाय दा बुंनो थाङोब्ला ओ मासे ओ मान्दाब जिब जुनार बेफोरबायदि बिसोरो ओ बुंनो थाङोबा दंफांनि गुदुं बायदिसि नायाव थायो दा जुदि फांसे बिफां गैयाब्ला बिसोरो बबे गुदुङाव बा बबे बिफांनि गुदुङाव थागोन बेखौ जों साननो गोनां आरो बेनि थाखायनो नोंथां जोंनो ओ बुंनो थाङोबा जोंनि बुहुमाव जेसेबां थांनानै थानाय जिब जुनार एमफौ एनला मानसि दुनसि जेसेबां गैया मानो ओ गासैनोबो जोंनो ओ बिफां लाइफांखौ जोबोर गोनांथार होननानै बुंनो हागोन
बेनि थाखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ जोंनो गिबिसिन नांगौ होननानै जोङो बुंनो हायो आरो बिफां लाइफां गैयाबानो दि जोंबो गैया होननानै बेखौ बुंनायाबो गाज्रिद्राय जानाय नङा दा नोंथां जोंना समाबो ओ जाबाय दा नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय गोजोनथोंसै नोंथां
आंबो नोंथांजों सावरायनानै